हेलौ नोंथां
औ मा खालामदों?
औ नोंथां दं आं ओरैनो
नोंगो नामा?
औ नोंथां, नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आं दों ओरैनो जिरायना
औ नोंथाङा दा मानि बागै रायलायनो सानदों नोंथां?
जों दा दावबायनायनि बागै सावरायदों।
औ दा नोंथाङा ओरैनो मा मा जायगायाव दावबायहैखो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ जों सुकि, दार सुकि, दारागाव, मानास
औ
गुहाटि गुहाटि
औ नंगौ।
औ नोंगौ दा नोंथाङा बांसिन दावबायनो मोजां मोननाय जायगानि मुङा मा मुं?
सुकि
अ सुकियाव मा मा नुबोखो नोंथाङा?
बिफां-लायफां, दैमा-दैसा
औ नंगौ। नोंथाङा एसे एनै सोंनो हागोन ना नोंथाङाबो?
नोंथाङा सोंनायानो जागोन दे।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा आरो मा मा जायगायाव दा थांबावनो मोजां मोनो बा थांगोन बेफोरखौ एसे बुंनो हागोन ना?
दारागाव, माला थांनानै आङो जोबोद मोजां मोनो।
औ नंगौ नामा औ नोंथाङा दा आरो मा मा जायगायाव थांबावो नोंथां?
दावबायनो थाङो। दा उनखौ थि खालामनांगौ
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बबेयाव थांनो सानदों? नों बेसे नों बेसे सानदों दावबायनायनि नोंथांनि दावबायनायनि जाहोन
अ आंबो बिदिनो खाथि खालानि ओनसोलावनो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो ओ दा सान्दों दा जोंनि खाथिनि खाथियावनो थानाय सुकियाव थांनो होननानै नोंथां।
नंगौ नामा?
औ नंगौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों दे।
औ नोंथां दा बेफोरबादिनो नोंथाङा ओ गोजान गोजान जायगायावबोथ' दावबायहैनो मोनबाय नङा होनबा?
औ मोनदों।
औ दा बेयाव ओ दावबायहैनानै नोंथाङा मा मा गियान आरजिनो हाखो एसे फोरमायनो हागोन ना?
लानाय आरो जाफुंसारै फोजोबनाया जोबोद गोरलै बेखौ मोनसै गाहाय थाखोफोराव
औ
हायो
औ नंगौ।
प्लेनिं खालामनाय थि खालामनाय
औ नोंगौ थारैनो औ
दावबायनो
औ दा बिदिनो नोंथाङा मानासाव थांफेरबाय नामा?
थांपेराखै नोंथां
अ दा सुखियाव जोङो दा मा मा नुनो मोनो जेनबा जोंङो बिफां लाइफां हाजो हाला आरो मा मा नुनो मोनबावो जिब जुनार नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
बिफां लाइफां दैमा दैसा
औ नंगौ
बेसे ला बुं
औ मा मा जिब जुनार नुनो मोनो
मांखि
औ नोंथां बरहै बुंनो हागोनना नोंथा
औ बान्दर नुनो मोनदों
औ नंगौ
खोनायाखै नोंथां
माब्लाबा माब्लाबा हाथिबो नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
मोसा
औ नोंथां नोंथाङा दा माबाफोर सोंलु सोंनो सानदों नामा
नोंथाङा बबेयाव थांनो सानदों आरो दै आव थांनो थाखाय साबसिन सम बोथोर बेनि सोमोन्दै सान नंगोन नांगोन जायो
खोनायाखै नोंथां
नोंथांङा बबेयाव थांनो सानदों
औ आंथ‌दा सुकियावनो थांनो सान्दों नोंथां
आरो बबेयाव थांनो
औ बिदिनो जोंनि औ बिदिनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलावनो औ जोंनि खाथि खाला ओनसोलावनो दारागाव सुकि बिफोरदियावनो जों थांनो मोजां मोनो नंङा होनबा
औ बिदिनो मानासफोरावबो थांनो दावबायहैनो होननानै सानदों आरो नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथांङा दा ओ मा मा जायगायाव बांसिनै मोजां मोनो दावबायहैनो
आंथ दा
औ
चौकिआव थांनो बांसिन मोजां मोनो
नोंथांङा लोगोफोरजों दावबाय ना न'खरनि मानसिफोरजों दावबायहैयो
नखरनि मानसिफोरजोंबो बेरायनानै मोजां मोनो आरो लोगोफोरजोंबो बेरायनानै मोजां मोनो
खौ माबायदि मोनो नोंथाङा
गोसोखौ गोजोननाय मोनो। नोंथाङा दावबायनायाव बेसेबां बेखौ थि खालाम।
मा होनदों नोंथां? औ।
दावबायनायाव बेसेबां फान थांगोन बेखौ थि खालाम।
सम?
औ।
बुजिना मोना
नोंथाङा दावबायनायाव नोंथाङा दावबायनायाव बेसेबां सम थांगोन बेखौ थि खालाम। नांगौ जायो।
औ औ नंगौ। दा बिदिनो नों ओ नोंथाङाथ' आसामनि बाहेराव थांफेरदोंना थांफेराखै?
थांफेराखै।
दा बिदिनो नोंथाङा आसामनि बाहेरायाव थांगोन होननानै सानदों नामा नोंथां?
आसामनि बाहेराव आं थांगोन होननानै सानाखैलै। नोंथाङा सानदों नामा?
औ आंथ' थांनो गोसो जायो नोंथां।
औ। नोंथाङाबो एसे एनै सोंलु सोंनो होगोनना आंनियाव? खोनादोंना?
खोनादो दे।
अ। नोंथाङा जेबो रायलायनो गैला नामा नोंथां?
नों नोंथाङा थांनो सानदों बेयाव आनलाइन बुक खालामनांगोन।
खोनायाखै नोंथां बाहाय लासै लासै खोनाफैबाय दं। हेल' नोंथां।
जेराव नोंथाङा थांनो सानदों हटेल एबा हस्टेल अनलाइन बुक खालामनांगोन। सानफोरखौ थि खालामनांगोन।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा दा आरो मा मा जायगायाव गिदिंनानै जोबोद मोजां मोननाय जायगानि मुङा मा होनदोंमोनलाय नोंथां?
सुकि।
औ बिदिनो सुकियाव जों मा मा नुनो मोनो?
बिफां लाइफां।
आरो?
दैमा दैसा हाजो हाला, जिब जुनार बिदिनो बायदिसिना नुनो मोनदों।
औ नंगौ।
दा बेरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों।
औ नंगौ गोसोखौ औ। गोसोखौ जों बेरायनो मोनबा गोजोननाय मोनो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ।
दा होनबा नोंथां जों जोबोद समबो रायलायबाय नङा होनबा नोंथां?
औ
औ इयुनाव नोंथांजों रायलायबावनो मोनगोन बेखौ गोजोन मिजिंथिनाय थाबाय।
उम नंगौ।
जों होनबा बे खिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
दे बिदिब्ला